ओं
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
अ आं नोंथांजों दिनै मोनसे खोथा सावरायनोसो कल खालामदोंमोन नोंथां
ओं दे नोंथां बुंनायसाय मा खोथामोन बियो
नोंसिनाथ' जे न'आवहाय बिदिनो साफात बागान दं होन्दों नोंथां आं जे माने आंनि अ बिदिनो थिन बिगा सारि बिगासो साफात बागान गाय खामनो सानदोंमोन नोंथां बिनिखायनो जेनेबा साफात बागान खालामनायाव बिदिनो मा बोरै खालामनांगौ मा आयदायै साफातखौ गायनांगौ बेफोरनि बागै एसे आंनो फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथाङा
नोंथां आंथ' फोरमायहरनो हानाया हागोन
औ नोंथाङा जा मिथियो बिनि बागै एसे आंनो फोरमायहरबा जागोन दे नोंथां
दे आं फोरमानखौ हरनोसै नोंथांनो गिबि गिबियावनो जोङो हाखौ एसे हालेवग्रोनानै
औ
टेक्टरजों टेक्टर हालौवखांनायनि उनाव बिदिनो समान प्लेन बोनांगौ आरो बोखांनायनि उनाव बिदिनो हाखौ नलजों सुयै सुयै समानै दंग' जावना लानांगौ आरो दंग' जाबखांनायनि उनाव बिदिनो साननै सानथाम बिदिनो सप्तासेसो राहोनानै उनाव साफात फुलिखौ गुबुन जायगानिफ्राय एबा न'आवनो बानायनाय दंबा न'निफायनो गायनो हागोन एबा न'आव गैयबा गुबुननिफ्राय बायसनना लायनांगोन
औ
बिदिनो बायना लाबोनानै साननै सानथामसो दोनथ'नायनि उनाव मोजाङैनो गायनो थाखाय इदिनो गुबुन गुबुन
औ
आयदा दङ बेयावबो बे आयदाफोरखौ मानिनानै सोलिनानै गायनांगोन आरो
औ बिदि आरोना नोंथां
ओ गिबियाव दुरुं माने सापातखौ जखा जखायै गायनांगोन नालाय गिबियै सुग्रोना लानांगोन दुरुंजों जानथाय बाय जानथाय एखे जानथाइयावनो गायनांगोन आरो बिदिनो गायखांनायनि उनाव ओम भिटामिन बेफोरबायदि सारनांगोन जाहाथे जोंनि आबाद साफात आबादखौ खहा खालामा एम्फौ एनलाफोरा
औ
बेखौ बोसोरब्रै बोसोरथामसो आबदाल लाग्रोनायनि उनाव बिदिनो साफादा मोजां गाव गावनो स्ट्रं जाबोयो आरो
ओ होनबा नोंथाङा सापात गायनायनि बागै माने न'आव थानायखाय
मिनथिनोथ' बिदिनो मिनथियो नोंथां मोजाङैनो बाराबो नलेस गैया आरो
होमबा नोंथांनि बुंनाय बादिनो आं खालामनो हासिगोन दा जेनेबा साबाद फुलिखौ नोंथाङा जे बुंदों मारै अर्दार खालामनांगौ बेखौ माबानसै होनबा आं नोंथां दा होमबा नोंथाङा आंनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुुबैदोंमोन नामालाय नोंथां हेल' हेलौ खोनायासै नामा नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंमोन नामा होन्दोंमोन आं नोंथां
अ सोंनायाथ' दंमोन नोंथांमोनाव बिदिनो गायग्रा फोथारफोर दं नामा आबाद मावग्रा
अ बियाव नोंथां बिदिनो जोंहा माइ गायो आरो नोंथां
ओ खै बिगासो दङ बायदि
बिदिनो सारि बिगासो नोंथां नोंथाङा माइ गायनायनि बागै मिथिनो लुबैदों नामा होनोमबा
ओं नोंथांनाव माइ गायनायनि बागै एसे मिथिनो लुगैदों माबोरै गायो मा मा आदब खायदा लाना
औ होनबा नोंथां बिदि बिदिनो माइ गायनायाथ' गिबियाव जों माइ गायनो थाखायथ' जोंनो माबा नांगौ जायोना नोंथां माने जायगाया बिदिनो हाब्रु जानांगौ जायो नोंथां हाब्रु जेब्ला हाब्रु हायावसो माइ गायजायो नालाय हा मोनबासो बिनिखायनो जों गिबियावहाय हाखौ बायदिसिना टेक्टर बा मोसौजों हालेवनानै लागोरो ओमफ्राय हालेवना लानानै जेब्ला दै जानानै बे हाया गुरै हाब्रु जायो अब्ला बाव माने जों माइ गायो आरो नोंथां माइ गायनो था खाय जों गिबियाव खोथिया फोग्रोनानै लाग्रोनांगौ जायो दस्रानो। ओमफ्राय खोथियाया जेब्लाहाय देरगोन अब्ला जों बे खोथिया खौ फुनानै बिदिनो मानसि गामिनि बा गामि खाथिनि मानसिफोर लिंनानै ओ माइखौ गायहोसिग नोंथां। बिदिनो माइ गायनाय लास्टावहाय हाल जांख्रा जायो नों थां बिदिनो माइ गायखांजोबनानै लास्टाव ज'नो गासिबनोबो बेदरजों जुमायजों बिदिनो ओंखाम जाहोसिगोन आरो नोंथां। बिदिनो माइ गायनानै दोनबाल'थ' जायाना नोंथां बिदिनो माइ बारियाव बे एम्फौ जानाय बा हाग्रा जानाय बेफोरखौ नायबाय थानांगौ जायो। मुलि बा हासार होबाय थानांगौ जायो नोंथां। ओंखायनो माने माइ गायनानै दोनोबाल' जोंनि माइआ मोजां जागोन होननानै आसा सा खालामजाया आरो नोंथां। माने जों माइखौ गाय खांनानै उनावहाय बेयाव हासार सारनांगोन बा बिदिनो मोसौ मैसो जायैनि जों बे थाल लानांगोन जोथोन लानांगोन जेवरा आरि दुमनानै होनांगोन सोरगिदिं माइनि। बेफोरबायदिजों थाल लानांगौ जायो नोंथां। आरो आजिखालिथ' बिराद हाग्रा रुजस बै माइ बारियाव जाय माइनि हासारखौ जायो बेनिखायनो जों बे हाग्रा थैनायनि मुलि सारनांगौ जायो नोंथां।
ओं ओं ओं बिदिनो।
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां। होमबा नोंथांमोना ला नोंथांमोनथिंलाय मा मा रोखोमनि माइ गायो?
नों दां जोंथिंथ' दा सान्दि माइ गायनायानो जायाखै साफात आबादनि सायावनो सोनारनानै दङ। साफा बाथो बांसिन जायो।
औ औ बिदि आरोना नोंथां।
उम मानेहोनोबा जोंथिं बारा अखानि बिबाङा खम।
औ होमबा माइनि अनगायै जेनेबा सापातनि अनगायै आरो मा मा आबाद मावबावो नोंथां मोनथिंयै?
बिदिनो सापातनि अनगा बायदिसिना मैगं थाइगं एसे मावो आरो गामि गामि।
औ मा मा मैगं थाइगं मावो नोंथां?
मैगं थाइगंआथ' बिदिनो थाइबें जिंखा सबायबिमा बायदि बायदि।
औ होमबा नोंथाङा आंनो सबाय बिमानि आबाद मावनायनि बागै मिथियोब्ला एसे खिन्थाहरनो हागोन नामा जे सबाइ बिमाखौ मा रोखोमै आबाद मावो?
खोन्थाहरनोथ' हागोन नोंथां दे होमबा खोन्थाहरनो नोंथांनो माबायदि मावो।
औ
गिबि गिबियावनो हाखौ एसे मोजाङै हालौवफोरनो लाग्रोयो मोसौफोरजों।
औ
बिनि उनाव आलि खोयो लाइन जाहाथे सबायबिमाखौ समायना स्राय स्राय सिरि सिरि लाइन गायो लाइन बायथियै।
औ
बिनि उनाव सबायबिमा‌या जेब्ला जाखाङो अब्ला मेडिसिन बायदिसिना होनांगौ हासार बायदिसिना दा नङाबा बेखौ खहा खामनो थाखाय बायदिसिना जिब जुनारा खहा खालामा
औ
आरो बेखौ जेब्ला गोजौ जायो अब्ला जों बेनो मानबायपो मानबायहोनो थाखाय बैसां खालामना होनांगौ जाहाथे मोजाङै मोजां खुंलाङो सबायबिमाफोरा बिदिनो सम सम नायबाय था नांगोन आरो कन्टिनिउथ' नायनांगोन मानो होनबा
नंगौ नोंथां ओ जोंथिंबो बिदिनो बायदि रोखोमनि मैगं मावो नोंथां माइ माइ मावनायनि अनगायैबो बिदिनो जोगोनार औ जोंथिंदाय बिदिनो जोगोनार मावो जिंखा मावो आरो बेसरबो सम सम मावो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि मुला लाइ लाफा बेफोर मैगंखौ मावो आरो नोंथां बोथोर लायै बोथोर माने बोथोर लायै बोथोर जा बोथोराव मा बिदि आबाद मावो बेबादि आबादखौ मावो आरो नोंथां जोंना जायगा लायै जायो आरो जोंनाथ' बोथोरनि आबाद होनोब्लाथ' लाइ लाफा बेफोर बोथोराव मोननाय आबाद दस्राफोर थायो जेरै बार' मास माने मावजाग्रा मैगंफोर जेरै बिदिनो जोगोनारफोर बा लावफोर बेथ' माने बार' मास थायोना नोंथां होमबा गायजायो बेफोरखौबो मावो आरो नोंथां होमबा नोंथाङा मा इं ख्रि जाखोमोन?
अ आं नोंथां दा जा जाथ'वाखै जोंना दा सम जाथ'आ जानायनि जोंना मानोबाथाय दिनाव सानसेयाव खनसेल' जानाय जायो
औ सान मोना-मोनायाव जाया होमबा नोंथां
मोनायाव जायो बेजों खननै जायो
औ
नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो
आंबो नोंथां जाथ'नायानो जायाखै दा आलुजों अमा बेदरसो संगासिनो नोंथां आमफ्राय जाथ'नाय जायाखै आरो जोंनाबो बिदिनो दिनाव खेबनैल' जायो आरो नोंथां
नोंथां माथो बायजोनि दावराव खोनाफैसोदों
हेलौ खोनादोंना नोंथां टावारा नाङासै खोमा स्ल' खोनाफैबाय